औ
अ नोंथाङा मा खालामनाय दं आं दा एसे गरम बोथोरनि जायगा साफा खालामना दं
अ नोंथाङा
माइनि मुलि सनानै थांनो नागिरदों होननाय जादोंमोन गोलोम बोथोरनि जायगा साफा खालामदोंलै अ स्कुला गरम बन्द होनाय जाबाय नामा नोंथां? दा सम सफैनायखाय होनाय जाबाय। दिनै लास थारिख हिसाबै ओरैनो ओरैनो गरम बन्द हिसाबै जोंना आसाम हिसाबै जुलाइ मासाव होनायनाय जायो। जुलाइनि -जुलाइनि बबे थारिखनिफ्राय बबे थारिखसिम? जुलाइ सेनिफ्राय ओरै थामजिसे। जुलाइसिम बिनिफ्राय बेनिफ्राय ओरैजाय एक थारिखनिफ्राय जागायफिनसिगोन आसाम गभमेन्टनि रुल बायदियै।
ओरैनो नोंथाङा फोरोंगिरि हिसाबै दा गरम बन्द'नि दिनाव मा -मा खालामनो सान्दों ओरैनो?
दङ दा। गरम' बन्द' हिसाबै गायनाय -फुनायावसो नांथाबनांसिगोन।
आबादजोंबो सोमोन्दो थानाय हिसाबै ओरैनो नोंथां गायनाया गायनाय फुनाय हिसाबै नोंथाङा मा -मा आबाद दा आंनाव गायनाय फुनाय हिसाबै ओरैजाय गोरान खेथि हिसाबै मैगं एसे दङ जिंखा, बहल। बिनिफ्राय माइ आबाद ओरैजाय साहा बागान एसे दङ। बेखि दंथ'यो आरो आंनाव। बर' हिसाबै गायबाय थाग्रा हिसाबै माबा गायबाय ओ रन्जित माइ। माइब्रा गायबाय एसे बिदिनो मोननैसोल' माइ गायो बांद्राय गाया आङो।
औ औ। ओरैनो माइब्राफ्राथ' फाननायनि थाखायबो मोजां जोंनि थाखाय। आरो जोंहा मागो दमासि बैसागो हिसाबै जोङो जानो माइब्राया जोबोद मोजां।
आं दा खालामला बे मोननै माइनि आबाद आङो आद बिगासो गायबाय, सारि बिगासो दंबावो। बिदियाथ' गोबां गायनायानो जाबाय नोंथां। गैलाबो बारा, जा गैया हानो हाया एसे खम।
आचसा नोंथां हालेवनायाव ओरैनो मा -मा बाहायो नोंथां?
आङो हालेवनायाव न'वाव पावार टेलार, मोसौजों एवनाय जाला ट्रेक्टर नङाबा न'आव थानाय हिसाबै पावार टेलारजों आं एवो। गायनायखौ आं हाजिरा लायो।
ओम ओम ओम नंगौ नोंथां औ थिगानो। थिगानो दं नोंथां।
नोंथां साफादबो गायदों होननाय खोनादों। साफादा बारा गैया। साराय तिन बिगासो दं नामा? हायाबो खम हिसाबै। बेखिनिखौ गायथ'ना दोनदों सापाद फुलियाथ' नोंथां न'आव बानायनाय ना बेलेगाव बानायनाय आं बेलेगनिफ्रायसो साप्लाइ लाबोनाय जादों न'आव जावैनाय जायासै
औ औ आतसा फुलिया नोंथां ओ जावैनायासो मोजांना ओरैनो काटिं खालामनायबो होननाय खोनादों मानसिफोरखौ। बे काटिं खालामनाया मोजांना ओरैनो बेगरनिफ्राय जावैनाय आ मोजां जागोन
आंनि बुजिनायाव बेगरनिया लास्टिं होयो प्रडाक्सना थाब जानाय नङा
औ
थिङा जाहैबाय बिनि आय'आ एसे खम लास्ट नङाबा बे प्रडाक्सना थाब जागोन आरो
उम उम उम
आंबो गोदान हिसाबै एसे बारासो मिथिजोबा आं मिथि
औ नोंथां बिदिबा मोजां जादों नोंथाङा ओरैनो नोंथाङा सापातखौ खै बोसोरनि उनाव ओरैनो खाजायनाय जायो नोंथां
आंबो गोदान हिसाबै दुइ बोसोरनि उनावनो जायो होननाय खोनादों। दा मोनगोन नामा बिदि सन्देह खालामदों आं आंनावो बिफबां एसे जाबाय दाबो मास मोनथामलसो जादों नालाय गायनाया बिफां हिसाबैथ' जाबोबाय
बार' ओरैनो थिगानो दं दा ओरैनो बेसेबांसो गोबाव जागोन नोंथां सापात गायनाया
दा आङो एप्रिलाव गायदों एप्रिल एप्रिल, मे जुन जुलाइ मास मोनथाम जाबाय आरो। मास मोनथाम हाबबाय। दैनि थाखायथ' नोंथा जेबो प्रब्लेम गैयाना दैयाथ' प्रब्लेम गैया जोंना बारासो जायो नै दा दैज्लां हिसाबै दैया एसे बारा जायो अखाबाथाय
औ औ
दै गोनांथि जानाय नङा हाया इसेबां गोरान नङा नालाय
ओम
ओ बिसांसो मोनो दाम ओरैनो दामाबा आं हरफिननाय जायाखै खोनानो मोनदों सल्लिस थाखा थाङो नै दा बर्थमान केजि बिनिफ्राय हाजिरा थाबाय खानायनि फ्राय लांनायनिफ्राय
ओम ओरैनो सापातखौ जोंनि बबे बबे जायगायाव आसामनि बबे बबे जायगायाव ओरैनो गायनाय जागासिनो दा सान्दि
आसाम हिसाबैथ आसामाव जेरावबो गायनायानो जादों दा
साफाता ओरैनो आसामाव भारताव भारतनि गेजेरावनो बेसां नाम्बाराव गोलैयो आसामा
आसामा माने नाम्बार वानावनो गोलैयो होनजायो
नामबार अनावनो दं औ थिगैनो दं नोंथां नाम्बार वानाव दंबाथ अ बाखि आरो नोंथाङा माइ नि आबादबो मावो होनदोंमोन माइनि माइखौ नोंथाङा ओ नआवनो जानायाव बाहायोना ओरैनो
बारा बुरजा गैया हिसाबै नआव जानायाव बाहायो जाहाथे बायनाङै
औ ओम ओम बाखि माइ
बाखि माइखौ बाखि माया बै बेबायदिनो एसे एनै जेबो गैया हिसै खरसा फाथि खरसा पाथि जानाय जायो बिदिनो फाननानै
औ होम‌ होम होम ओम
ओम ओरैनो माइखौ बबे बबे जायगायाव जायो हा हा
ओ माइखौ आसामाव आसामाव बबे बेसेबां ओ नाम्बाराव गोलैयो आसामाव माइआ माइनि आबादा
माइनि आबादा माइनि आबाद हिसाबै आसामाव नम्बरा एसे उनावसो गोलैनो हागौ आं इसेबां थाल गैया माइ हिसाबै हा हा
जोसा माइ दं नामा नोंथांनाव आं जोसा गायनाय जाया बारा ओरैनो खाथि
औ ओम ओम
जोसा मायखो बिराद खम गायो आबाद हिसाबै जोसाया या मोननै मोनथामसो कुवालिटि दं आंबो मोजां मिथिजोबा जायखिजाया मिथिगौ आरो कुवालिटि दं हिसाबै जाया होमबाबो मिथिगौ आरो मा मा दङ बारा मिथिया जायखि जाया जोसाया मोनथामसो दं होनना मिथिगौ औ बाथखौ खथ जाजोन मोनथ नामाथ' जोसा हिसाबै बे गोस गमानो जोसा जायोबथायाय
आंनि मिथिनायाव ओ जोसा दावथु ना मा होनो जोसा दउथु ओमफ्राय
गोसार खसन आरोागोन आरो मोननै मोनथाम फ अबेबा बबेबा माखौबा नाम दोनबाय माबा मोनसे थाबाय नोंथाङा गरम बोथोरनि ओ गरम बद'नि गासैबो थिग बेखिनिखौनो मावनानै थानांसिगोन माथो खालामबावोन दालाय अबावथो बेरायबावनो, ओरैनो मा कम्पानीफ्राव खामानि मावोमोन नोंथांङा? ना हमनाय खामानिया आंनाव बारा मावनाय जाया आङो।
औ
बिदिखौ
ना नाखौ नोंथांङा
नाखौलाय मानो मोजां मोना जानो न'आव दं हिसाबै आं बारा हमनाय खामानिखौ मावहैया।
औ ओम ओम
खिथु गे हाजा हिसाब बाय नांगौ
जोंनि देहानि थाखायबो मोजां प्रटिन
माबा ओ समाज बिगियान जानाय जायो क्लासाव।
औ
बाखि गुबजुन साबजेक्टआ बयहाबो गाव गावबागाव फोरोंगिरि दं हिसाबै
औ
गोजोनाय थाबाय नोंथांसिम आं दानदिसे नोंथांजों रायलायनो मोननानै। ओम गोजोनथों गोजोनथों।